हेलौ
औ हेलौ खोनादों ना नोंथाङा?
हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
हेलौ अ
खोनादोना नोंथां?
खोनादो खोनादो।
औ मानि जाहोनाव फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा।
जेनेबा इदिनो बर'नि जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ
औ नोंथां।
ए
एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
अ जेरै बर'नि जानाय लोंनाय माबा दिंखिया मेगं सुखा मेगं खान्थाल थाइजौ फिथाइ सामथाइ नारजि अमा ओमफाय
औ नोंथां।
बार एबार नोंथाङा एसे फोरमायदो?
औ नोंथां बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंना मेनानो नारजि अमा ओ अनला खारै। सबाइ दाउ सबायजों साम' बेफोरखौनो नङा होमबा?
उम उम
फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ' फिथाइ सामथाइआथ' बुहुमनां जाखायो बुहुमनां जाहैबाय। जोंहा जेरै थाइजौ खान्थाल, लिसु खमला गोबाङानो बुहुमनां जाहैयो नालाय ओंख्रि होनोब्ला जोंहा नाथाय दायो अनला दाउ जेरै सबाय साम' सबाय दाउ बेफोरखौ बर'फोरा गिबिसिन संनाय होनोब्लाबो जोंहा खहा जानाय नङा आरो नोंथां। हागोन नामा जे अनला दाउखौ नोंसोरनि ओनसोलथिं माबोरै संनाय जायो?
जोंनाथ' बिदिनो फार्स्टआवनो अनला गुन्दै देबाय
औ
अनला गुन्दै देनायनि उनाव बिदिनो संनो रेडि खालामनाय खालामनानै सारायाव उम फार्स्टआवनो दै होग्रोबाय दै दुंहोनानै अनलानि गुन्दैखौ दैयाव होबाय होनानै गोदौनो होनाय जाबाय बेयावनो माखासे संख्रै, बानलु मसाला देनानै होनाय जाबाय बेनि उनाव आरो खारै जोंना खारै जायोलायना खारैबो होबाय एसे बेनि उनाव सोरबा ना बेदरजों जायोबा ना बेदर होदलाबाय सोरबा आरो ओरैनोबो जायो अनला गोजाबो।
आरो बर'नि जानाय मा माखौ बर'नि आंगो होननानै सानो नोंथाङा एसे
जों आंनाथ' दा अनला ओमफाय सबाय ओमफाय माखासे खारदै मेगं जेन लाइ लाफानि ओमफ्राय इदिनो दिंखिया आरो दंबावो माखासे हाग्रानि मैगं थास'
बर'फोराथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय नालाय नोंथां गोदोनिफ्रायनो अरनबारियाव थाबोनानै देरबोनाय दा मैगं मैलायाथ' जोबनो थाङा नोंथां बर थला गोखा, गोखै गासै खौबो जानाय जायो। नोंथांमोननिथिं गोखा गोखै होनोब्ला मा मा मैगं जों ओरैनो अ अरन बारिनो होखानानै जानाय जायो बेखौ एसे फोरोनना होनो हागोन। नामा नोंथाङा।
जोंजोंथ' बिदिनो गोखै होनोब्ला ओ सिंगि मैखि बेनिफ्राय बिदिनो गोखै मैथा दङ। आरो हाग्रानि मैगं होनोबाथ' बिदिनो माखासे दंबावो जारि मैगं इनिफ्राय ओयथिं मानिमुनि आरो दङ माखासे बिदिनो गोसोआव फैजोबाखै।
औ दिंखिया जोग्लावरि
उम।
गंगार दुन्दिया खेरादाफिनि खुंखा। बेफोरबायदियानो आरोना नोंथां।
उम उम उम।
नोंथाङा सबायजों दाउजों जाफेरबायना नोंथां?
जायो जायो जाफेरबाय।
औ सबायजों साम'जोंखौलाय।
जाफेरबाय।
एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां सबायजों साम'जोंनि बागै।
सबायजों साम'जों बिदिनो फार्स्टआवनो साम'खौसो दांग्रुनलाय दांग्रुन दांग्रुननांगोनलायनाय
औ नोंथां नोंथाङा सं फेननो मोनबायना मोनाखै।
संफेरनोथ' मोनाखै होनब्लाबो संनायखौ नायो आरो जों मालाबा
औ दे नोंथां एसे फोरमायना होलाय माबोरै संनो नोंसोरनि ओनसोलथिं ओमफ्राय आं फोरमायगोन दे जोंनि थिं माबायदि संनाय जायो।
जोंनावबो बिदिनो फार्स्टआवनो साम'खौ ओ लाबोग्रोनानै साफा खालामग्रोबाय साफा खालामनानै साम'नि माबाखौ दानस'यो नालाय मा होनों लानजाय खिथुखौ दानसयो।
औ नोंथां।
खिथिुखौ दानस'नाय जायो ओमफ्राय बिदि साम'खौ एरख'नाय जाग्रोबाय खलथानिफ्राय।
नंगौ नोंथां।
एलख एरख'ग्रोनानै ओमफ्राय साफा खालामबाय साफा खालामनायनि उनाव जोङो सबायखौ लाबाय सबायखौ जोङो हुख्रेमोबो जेनेबा उन उननायबो जायो जों मालाबाथाय थाब मोजाङै ओंख्रिखौ मोजाङै गेब्लेहोनो थाखाय।
नंगौ नोंथां नंगौ।
गोबाव सङोबा इदिनो हुंख्रेबालासिनोबो दैयाव दै गुदुङाव डाइरेक्ट गोबाव रुबाय रुनायनि उनाव सबाया रुइबाय बिदिनो मासाला देनानै होबाय हाइजें जिरा माखासे ओमफाय साम'खौ एवफ्रामग्रोबाय मोनसे दस्रा माबायाव सारायाव बेनि उनाव सबाया एसे गोदौहांनायाव एसे गेजेर हांना गोदौहांनायाव साम'खौबो होबाय सारायाव बिदिनो संनाय जायो आरो जोंनाव खारै बेफोरखौथ' होनाय मस्ला जों
औ आं एसे फोरमायना होनि
उम उम
जेरै जोङोथ' साम'खौ दंग' दै दैमा दैसा एबा गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो टावनो बेखौ दैयाव सोमनानै मोजां हुगो जायो आ जाहाथे मैलाफोरा खारजोबो जोङो बे
बेबायदि खालामनाया साननै सानथाम गोनां जायो आरो मानो होनोब्ला हाब्रुआव थायो नालाय जोबोर मैला नांनानै थानायखाय जोङो साननै सानथामहालागै बेखौ दै सो जायो बिनि उनाव जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि लान्जायखौ जोङो दानस'नानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव मोखांनि खोबनाय दाखोना बेखौ जोङो एर लानाय जायो
उम
बिनि उनावहाय जोङो संनायनि फारि लायोब्ला सिगाङावनो जोङो सबायखौ एसे एवथ्रमनानै लाग्रोनानै जोङो बेखौ हुख्रेमना लाग्रोनाय जायो आरो बेखौ हुख्रेमना लाखांनायनि उनावहाय जोङो साम'खौ मोजांहै एवगोर नाय जायो बे एवनाय समाव थब थब बि बेरो साम'आ बे थब थब बेरनाय स समाव जोङो साम'खौ मोन बाय जोङो अब्ला दै होजासि दिगोन होननानै दै होगोरनाय जायो आरो जेब्ला दैया गोदौनाय लायो अब्ला जोङो बेवहाय सबायखौ होनाय जायो बेबायदिनो मोजां गोदौ होनोनानै नांगौबायदि संख्रि बानलु होनानै जोङो मोजाङैनो संनाय जायो बिनि उनाव जोङो लास्टआव
मोजां आरो मोदोम मोदोम फ्रुदा खालामनो थाखाय जोङो दुनदिया बा गंगार दुनदिया बेफोरखौ होनानै फोमोननाय जायो आरो नोंथां।
ओं
जोंहा समाबो जाबाय नोंथां उनफोराव सावरायनायखौ लानोसै नामा नोंथां।
ओम ओम जागोन दे ओम
औ दे नोंथां।
औ